हेलौ
हेलौ
औ हेलौ ओ औ खोनादों ओ नोंथांजों दसे स सम रायज्लाय जायो आरोना
औ रायलायजागोन दे नोंथां
औ दे होनोमबालाय दसे जिब जुनारनि सायाव एसे रायलायनि उम नोंथाङाथ मिथिगौ जानांगौ जे जिब जु मिथिखायो जे जिब जुनाराव बां जिब जुनारफोरजों मोननो हायो जेरै बियाव मानसि थायो जेरै ओरै मोसौ मोसा बोरमा अमा दाउ बेफोरबायदि गोबां जिब जुनारखौ जों नुनो मोनो जेराव जेरै जों साखाथि फाखाथियाव नुनाय होनोब्लाथाय जों गोबाङैनो नुनो मोनो जे जोंनि जायगाफोराव अमा मोसौ बोरमा बेफोरबायदिखौ गोबाङै फिनाय‌ आरोना
औ
बेबायदिनो आरो बिसोरो बेबदिनो बेफोरनि गोबां जिब जुनारफोरनि थानायफोरा जानायफोरा बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायो आरो बिसोरो खायफाया न'आव फिसिजानाय दोङो आरो खायफाया बन हाग्राफोराव थायो जेरै
ओं
मिथियो जे मैदेर बिदि फोर बायदि इदिनो गान्दा गोरियाल बेफोरबायदि गोबां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायगाफोराव जुनारफोरा थायो आरो बेबायदिनो न'आवबो फिनो थाखाय जों फिनो हायो जेरै जों आं दा बुंलांबाय जे अमा फोर अमाफोरखौ जों जेरै फिनानै जों गोबां बेदिनो फैसाफोरखौ मोननो हायो आरो बिदिनो जों बेफोर अमाफोरखौ लानानै अमा फार्म मोसौ फार्मफोर जों बानायनो हायो आरो बेबायदिनो जों बेफोरजों गोबां मुलाम्फाफोरखौ खालामनो हायो बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होगोनदि माबायदि जों जे जुनारफोरनि सायाव जों माबायदि जेनेबा माबायदि खालामब्ला जों माबायदि मा फोरखौ जों जे रांफोरखौ खामायनो हागोन आरो अबयसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ आरो जिब जुनार बुङोब्लाथ' जोंनो जिब जुनारा जोंनि थाखाय गोबां मुलामफा फाहैयो होमला जेनबा जोङो ओ दाउ फिसिबाबो जोङो दाउफोरखौ फाननानै जों रां मोननो हायो। आरो न बेलेग गुबुननि बायना जास्लायस्लाय जोङो न'फोरा दाउ फिबा जोङो न'नि दाउखौनो जानो हायो।
औ
आरो ओ बिदिनो अमाफोरखौबो फाननानै जोङो गोबां रां मोननो हायो।
औ
ओ मोसौ मोसौ मोसौखौबो फाननानै गोबां रां मोनो आरो मोसौजों लोगोसे जोङो ओ हालेवनोबो हायो मोसौआ ओ आबाद मावनायाव जोंखौ बिराद हेफाजाब होयो। ओ जेरै मैगं थाइगं गायनोब्लाबो जोङो हाल एेवनांगौ जायो बेहायनो जोङो ओ मोसौजों जेनेबा हेव हेव हेव्लाथाय बिना फैसायावनो खारग'यो आर ना नों गावबा गाव जेबा हाल हेवजाग्रा मोसौ दङब्लाथाय
औ
गोबां गोबाङानो मोसौजों ओ हालेवनानै बिदिनो एखमबा ट्रेक्टराव ट्रेक्टरावार गारनांगौ रांफोरखौ बासायो आरो मोसौजोंनो हालेवनानै।
औ
मोसौखौ जोबा फिसिब्लाथ' जेबो बिदि ओ एसेबांबो खस्थ' नङा जों ओरैनो गांसो गांसोल'सो जायो नालाय मोसौआ। दुब्लिफोराव होना दोनहैबानो जेनेबा गावसोरनो गांसोखौ जायो।
औ औ
बिदिनो आरो ओ गोबां समायना समायना बिदिनो जिब जुनारफोर दं जेरै दावराइ। ओ दाउरायाइखौबो नायनानै जों जोबोर समायना ओ नुयो।
औ
गोबां जिब जुनारफोर नुनो मोनो। ओ नामफोरखौ आङो बारा मिथिजोबा जों जेनेबा ओ मानास नेसनेल पार्क बेफोराव थांबाथाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोनो आरो जोङो। फिसा खिलानिफ्राय लानानै जों गेदेरफोर गेदेरफोरखौबो नुनो मोनो।
औ आरो बेबायदिनो जों जों आरो बिबदिनो गोबां न'फोरराव फिसिनाय जायो जे जों सैमाफोरखौ नुनो मोनो सैमा बिदिनो आरो ओ मावजिफोरखौ जों न' सिङाव मानसिफोरखौ नुयो जे न' सिङाव फिनाय नुयो जे गावबा गावनि न'खराव गोबां न'खरावनो जों नुनो मोनो। बिदिनो सैमा आरो बिदि बे मावजिफोरखौ फिसिनाय जों गोबां नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां गोबां मानसिफोरा गुबुन गुबुन जिब जुन न'फोराव फिसियो आरो बिदिनो मदियो जे हाग्रा जों गोबां थांब्ला जे पार्कफोराव थांब्ला गोबां जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो जेरै जों गुवाहाटि बे पार्कफोराव थांबोला जुफोराव थांबोला
औ औ
फोराव ज नुनो मोनो जे जे मोख्रा बेफोरखौ जों नुनो मोनो मोख्रा गान्दा मोसा बिदिनो जि
औ
बिबायदिनो आरो बान्दरफोरखौ जों नुनो मोनगोन बिबायदिनो
औ
जिरप जेब्रा गोबां गोबां गुबुन गुबुन जेरै मैफोर दङ आरो बेबादिनो गोबां जों बेयाव दाउसिन दाउलाफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो ना
औ औ औ
बेजोंनो लोगोसे जे बे दाउ बे जि जुनारखौ बेयाव होननाया मोजां जादों मानो होनोब्ला बेयाव गोबां मानसिफोरा बिसोरखौ नायनोबो हायो आरो बिसोरनो जेरै आदार
होयो बिदिनो बिसोरनो थांना थानो थाखाय जि नांगौ ग' होयो आरो बेजोंनो लोगोसे जे बेखौ समायना नुहोननो थाखाय बिसोरखौो बे जायगायाव दोनो जाहाथे मानसिफोरा थांनानै नायनो हायो जे जे बेफोर जे हागायाव थनाय जि जिब जुनारफोरखौ गोबाङै जानला मोनानला नुनो थाङा बेखायनो बेफोराव दोननानै
औ
गोबां मानसिफोरखौ नयो आरो बेबायदिनो बेजोंनो गोबां रफांफोरखौ खामायनो खामायनो हायो बेजों लोगोसे जों जे मोनथियो जे हाग्रानि जि देरसिन ओफ्राय मैदेरखौ गं बिदिनो नेसनेल पार्कफोराव जों नुनो मोनो जेरै थांबोला दावबायनो थां
औ औ
आरो बे
औ
हाग्रायाव थांनानै बिसोरो जिउफोरखौ सिगांनिफ्रायनो फिसानिफ्राय
औ
जोनोम होगासिनो बेजों लोगोसे गोबां बांगासिनो नाथाय बेजोंनो लोगोसे गोबां दासान्दिसो जे हाग्राफोरखौ दाननाय जादों बे हाग्राफोरनि थाखायबो गोबांफोर खहा खालामनो हमदों बेफोर जुनाद गोबां आं
औ
जे मानसि थानाय जायगाथिं गोबां फैनो हमदों आरो जों मिथियो जे
दा
द बे आरो बेबायदिनो गोबां जुनारफोरा लांदों आरो बेफोरबायदिनो आरो बिसोरो बेदि बि गोबां बेयावनो सिखार खालाम लायनानै लायनाय जायो बेबायदिनो आरो जे जों मिथियो जे मान मानसियाबो जे जुनार होननानै जों मिथियो जे जों मानसिया बयनिख्रुइ जुनार बेफोराव दानिस होननानै जों मानसिखौ नुनो मोनो। जेरै जों मानसिया गोबां बेबायदिनो गोबां गियाननि थाखाय बेबायदिनो गोबां न'फोरखौ लुनानै हादों आरो बिदिनो साननो रोंनोखाय रोंङोखाय बेबायदिनो गोबां बुस्थु गो जिनिसफोरखौ दिहुन लांदों आरो बेजों लोगोसे गोबां जौगादों।
औ
जेरै लामाफोरखौ बानायदों लामाजों लोगोसेनो जेरै गुबुन जुनारफोरखौ जे थेफि होनानै दोनदों रैथि खालामनानै दोनदों। जे जेबो जायालासिनो आरो बिदिनो गोबां सोरखारफोरा नियम बनायो जे बे जुनार फोरखौ जानला मोनानला सिथारनो मोना होननानै जों मिथियो। आरो बिदिनो गोबां जे मानसिया गोबां गोबां जेरै जेराय बे गोबां मानसिया बिनो जुनारफोरखौ दों जाहाथे मानसिया गियानि सिननिफ्रायनो बेबायदि गोबां गोबां जुनारफोरखौ न'आव फिसिनानै गोबां रांफोरखौ खामायदों आरो बिदिनो लोगोसे ओ नोंथांमोननिथिं बेदि बि नोंथाङा नुनो मोनदों नामा जे बेबायदि बिदि जि जुनारफोरनि फार्मफोर बानायनानै रा खामायनायाव नोंथाङा नुगोन।
नुनायाव आं ओरैनो अमा अमानि फार्म नुदों आरो जेनेबा ब्रयलार दाउ बेफोरनो फारम नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ
दानि जुग दानि दिनावथ' गासैबो जेनेबा अमाखौ फिसियो गासैबो अमानि फार्म बानायो।
औ
बा फिसिनानैबो गोबां रां खामायो।
औ
गोबां मानसियानो अमाखौ फिसिनानै लाख लाख रां खामायो। अमानि फार्म बानायनानै ओ आरो जोंनिया जेनेबा ओ जिब ज जिब जुनारनि मादाव माखासे जिब जुनारफ्रा जेने माथो राय्लायनो रोंगौ आरो जेनेबा दाउफोरखौनो हमना ला जोंना फाथ' दाउ बेफोरबो राव राय्लायनो रोंगौ आरो दाउस्रि दं बेफोरबो राव राय्लायनो रोंगौ जेनेबा ओ राव रायलायनो फोरोंबाथाय बिसोर बेफोरो ओ रोंगौ आरो रायलायनो।
औ हेलौ खोनादों ना?
औ औ औ खोनादों नोंथां। औ नोंथां समा जाबाय। औ
औ दे नोंथां।